खोनादोना?
औव नोंथां खोनादो दे बुं।
अ नोंथाङा दाथ' फ्रियानो' ना?
औव नोंथां फ्रि दं।
अ। अब्ला जों मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनोसै जों डेइलि लाइफ सानसे मा मा मावखो आरो बिनि सायाव।
औ दे नोंथां दे सावरायदिनि।
बुंनोसै माने खे दिनै सानसेयाव आं मा मा मावखो मा मा मावाखै आरो आङो फुङावनो दिनै फाइभ थार्टियावनो सिखारनानै मरनिं वाक थांबाय बेनि उनाव थांना फैनानै थांना फैनानै ब्रास खामफैबाय दुगैबाय फ्रेस जाबाय बिनि उनाव आं आंनि फरायनायखौ स्टार्ट खामबाय फरायखांनायनि उनाव आं ब्रेकफास्ट खामबाय बिनि उनाव आरो एलेभेन एलेभेन थार्टियाव आरो ओंखाम जाबाय आरो आं दिनार खमबाय आरो इनि उनाव आं बिनि उनाव आं आरो आंनि जिखिनि खामानि आद्रा दंमोन बेफोरखो आं फुरा खामबाय मावबाय आरो नोंथाङा नोंथांनि बागै बुं दे
ओ आंनि डेलि लाइफनि बागै आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों आं फुङावनो माने थाब सिखारनानै बिदिनो फाइभ ओ फाइभ थारटिसोआव आं बो सिखारो सिखारनानै बिदिनो एसे माने गावनि देहाखौ माने मोजाङै लाखिनायाबो माने गोनांथि दंना बेनि थाखायनो आं फुङावनो माने एसे मरनिं वाक खालामनो थाङो जाहाथे देहाफोरा मोजाङै थायो फ्रात फ्रिट थायो मानोना बेफोरबायदिनो मरनिं वाक खालामनायफोरजोंनो माने
माने साननाय हनायफोराबो थिग थायो बिनि थाखायनो माने एसे माबानो थाङो। मरनिं वाक खालामनो थाङो बेफोरबायदिनो फैना यगा एसे खालामफैयो खालामफैनानै बेफोबायदिनो दुगैस्रां लोबस्रां ओ मरनिं इदिनो ब्रेकफास्ट खालामनानै आंनि फरायनायखौ आं माने जुरिफिनो मानोना मानसिनि जिउआव फराय हायाबो बुहुद गोनांथि दंना जों फरायबासो लिरबासो एसे माने साननाय हनायफोरा सोलायो गोजौ फारसे थांनो हायो बेनि थाखायनो फरायनायाबो जोबोद फायनो फैनानै आङो दुगैस्रां लोबस्रां ओ फरायनायखौ ला लान माने लायो। फरायनायखौ माने फरायफैयो आङो फैनानै बेफोरबायदिनो फरायनानै ओ गोबावसिम एसे फरायनानैहाय बेफोरबायदिनो आं दसे रेस्ट लायो मानोना रेस्ट लानायाबो जोबोद गोनांथिना मानसिनि जिउआव बेफोरबायदिनो फैनानै रेस्ट लानानैहाय आरो आङो इदिनो सानजौफुनि ओंखामखौ जानो लायो
औ
थ' माने जोंना इउनिभारसिटि माने लाइबाबो जोबसिगोन नालाय फरायसा समाबो माने जोबनो थांगासिनो दं बेनिखायनो जेब्ला क्लास जायो अब्लाथ फुङावनो सिखारनाय जायो माने क्लासावबो थां नाय जायो। ओ नयथासेयावनो न गु रिंगायावनो जों क्लासाव ओंखारलांनो नाय जायो दाथ' माने क्लासबो गैया बिनि थाखायनो माने रुमावनो दा थाथनाय जागासिनो दं बेनि थाखायनो माने एसे आस समफोरा एसे माने टाइमफ्रा एसे माने बेलेग जानानै दं आरो बेफोरबायदिनो ओ दसे रेस्ट लाखांना सिखारनानै सानजौफुनि माने जानाय आदारखौ माने जानो लाफिनो जाखांनानै बेफोरबायदिनो दसे माने माने बेलासि - समावहाय माने एसे बेरायनो ओंखारलाङो आरो लोगोफोरजों। बेफोरबायदिनो माने लोगोफोर - जों माने बेरायनो थांनाया बहुद गोनांथिना मानसिनि जिउवाव बिदिनो लोगो फोरजों थाबा सो मोनसे बिदिनो - नो गियान मोनो सोरनिफ्रायबा मोनसे खोथा खोनानानै मोनसे माबा सोलोंनानै लानो हायो! बेफोर बायदिनो - बिदिनो ओंखारलांनानै खोथा - बाथ्रा राससिनाय जायो। बेफोरबायदिनो - दख दखानाव थांनानै साहा लोंहैनाय जायो! लोगोफोरजों बेफोरबायदिनो फैफिननानै आरोबाव आंङो गावनि - फरायनायखौ जागायफिनो!
जानाय
फरायनानै बिदिनो गोबावसिमहालागै फरायनानै - गु रिंगा जायो अब्लाना जोंनि मोनानि जानाय आदारखौ होनाय जायो! बादिनो जानानैहाय दसे मबाइल नायन - जायो, मबाइल नायनानै बेफोरबायदिनो उन्दुलांनाय जायो आरो - नोंथाङा बेफोरनि अनगायैबो आरो मा - मा मावो जेनेबा?
अ जेरैबायदि आं बुंदों - एलेभेननिफ्राय आं जानाय आदारखौ जायो बेनि उनाव आङो जेब्ला - बेनिफ्राय आरो आं रेस्ट लाफिनो। रेस्ट लानायनि उनाव आं माबाफोर आदार - थानाय खामानि बिदिनो माबाफोर नस लिरफिननाय बा माबा नायफिननाय इउटुब- आं जि नायनो गोनां आंनि इगजामफोरनि थाखाय दाथ' बि एड निल एड नि इगजाम फैगासिनो! दंना! बिनि थाखाय आं फरायनायखौ जागायदों एसे - एसे आरो बेनि अनगायैबो! जोंहा नेटनिबो एगजाम फैगासिनो! दं बिनि थाखायबो आं एसे एसे कुइसनफोरखौ रि - बिट खामगासिनो दं आरो! बे समखिनियाव आरो आरो बिनि उनाव आं दसे - बिदिनो फरायखांनायनि उनाव आं लोगोफोरखौ खबर लाहैयो रुम रुमाव! हस्टेलावनो थायो नालाय औ ओमफ्राय बेनि! ओमफ्राय लोगोफोरजों दसे मोजांनो सावरायलायनानै बिदिनो - आंनि रुमाव फैफिनो! फैफिननानै आरो बिदिनो - दसे मबाइल नायसिगोन! नायनायनि उनाव - दगैनो दुगैहैसिगोन दुगैनानै आरो बिनिखाय मार्केटआव ओंखारलांसिगोन आरो लोगोफोरजों!
अ नंगौ नोंथांङाबो!
बेरायसिगोन बिदिनो केम्पासाव बिदिनो गावजों गाव खोथा - बाथ्रा सावरायलायसिगोन! आरो बिदिनो! गासिबो गावनि दुखुनि - सुखुनि खोथाफोरखौ लोगोफोरजोंथ' सावरायलायखायो नालाय! जोङो बिदिनो सावायसिगोन आरो बिदिनो साहा लोंसिगोन साहा लोंनायनि उनाव! आरो जों हस्टेलाव हाबफिनसिगोन आरो हस्टेलाव हाबनायनि उनाव जों गाव! गावनि रुमाव आरो फरायनाय फरायनायनि फारसे जों! दांफिनसिगोन आरो फरायनायनि सिगां गावनि! जि बिमा सरासतिनि फटक दन, दङ बेखौ आं दुब सावगोन! धुब सावखांनायनि उनाव आं मोजांनो आंनि सियाराव जिरायनानै आं फरायनायखौ स्टाडि खालामफिनो आरो! आरो बै फरायखांनायनि उनाव आं! जेब्ला गुरिंगा जायो अब्ला जोंनि मोनानि जानायखौ होयो! अब्ला आं, जानाय आदारखौ लायनो थाङो बेखौ जाखांनानै आङो - दसे आं मोजां रेस्ट लाफिनगोन आरो! बिनि उनाव लाफिननानै आरो, आङो आंनाव दायरि गांसे दं आंनि दैलि लाइफ लिरग्रा! बेहाय आं दायरियाव आंनि गासिबोस! सानसेयाव आं मा मावखो आं मा खालामखो बेफोरखौ आं लिरो! बिनि उनाव लिरनायनि उनाव आं - दसे थानानै आं न'आव खबर लाहरो आरो आंनि आइ- आइखौ, आइखौ आरो बाबाखौ आरो माबोरै दङ ओफाय बिनि उ - नाव आं जेब्ला -
टुवेल रिंगा जायोना हरनि अब्लाथाय आं उन्दुनायखौ स्टार्ट खालामो आरो नोंथाङा आरो बेफोरनि सोमोन्दै
आंबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै नोंथाङा नोंनि आइ बाबाखौ बेफोरबायदिनो खौ बर लायो बेफोरबायदिनो आंबो आंनि आइ बा खबर लायो मानोना बिमा बिफायानो जोंखौ फेदेरदों फोलावदों बेनिखायनो बिमा बिफाखौ जों सानफ्रामबो माने खबर लानायाबो जोबोद गोनांथि दं आरो ना? बेफोरबायदिनो आंबो आंनि आइ बाबाखौ बेफोरबायदिनो ओ जेरै फरायनानै जेरै सम मोनो अब्लाना आंबो आंनि आइ बाबाखौ ओ खबर लायो आरो बेफोरबायदिनो नंगौ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि दैडलि लाइफ बेफोरबायदिनो खामानिखौलाय मावो जोङो फुङाव थाब सिखारनानै बिदिनो वाक मर्निं ववाक खालाम थांनानै बेफोरबायदि बिनो थ खालामनो खालाम थांनानै बेफोरबायदि दि यगा हि खालामनानै मानोना योगाफोर खालामनायाबो जोबोद गोनांथि जोंनि देहाखौ खौ मोजाङै लाखयो बेनि थाखायनो योगा एरि खालामनानैहाय दुगैनानै स्रां स्रिं माने बेफोर बेफोरबायदिनो फरायनो लानाय जायो बिदिनो फरायनानै बेफोरबायदिनो आं बेफोरबायदि माबाखौनो नोंथाङा बेबायायदि बुंदों आंबो बेफोरबायदिनो आंनि दैडलि लाइफआव बेफोर खामानिखौनो मावनाय जायो आरो।
औ
नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो सानदों बेफोरनि सोमोन्दै?
नोंथाङा जेरैबायदि य'गा खामोन नोंना बेथ' थारैनो सैथो यगा खालामनाया नोंथाङा बुंनाय बेबायदिनो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखियो आरो बेबायदिनो बे मरनिं ववाक खालामामनायफोराबो जोंनि जोंनि देहानि थाखाय जोंनि थाखाय थाखाय मोजां आरो जोंनि जेरै नोंथाङा केम्पासाव बेरायनो थाङो बुंदों बेफोरबो जोङो लोगोफोरजोंबो एसे खोथा बाथ्रा सावरायनानै नानै जोङो जोंनि माइन्दखौ फ्रेस खालामनो हायो।
औ नंगौ नोंथां। बेफोरबायदिनो नोंथां नंगौ बेफोरबायदिनो जोंनि दैडलि लाइफ माने आंनि डेलि लाइफव बेफोरबायदि खामानिखौनो आं मावनाय जायो आरो फुङाव थाब सिखारनानै मर्निं ववाकव थांनानै योगा खालामनानै जेरै फैफिननानैहाय दुगै फैनानै माने जेरै बिजाबखौ जों नायो बिजाबखौ नायनानै जदिनो जेब्ला दाइन थामजि रिंगा जायो अब्लाना ओ बिजाब जेनै ओंखाम होनाय जायो बिजाब फरायखांनानै जोबोाद माने जबो दाइन थामजि रिंगायावहाय ओंखामखौ जानाय जायो आरो फुंनिखौ बेबायदिनो जानानै जे अब्ला क्लास थायो अब्लाना गु रिंगायाव बेफोरदिनो जायै मुयै देलायनानै माने ओंखारनानैहाय क्लासाव थांनाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो माने ओमफ्रायायो क्लासथ' गोबावसिमहाला जायो ब्रै रिंगासिम लागै जायो जेब्ला क्लस्द जोबो अब्लानाहाय
ब्रै रिंगा जायो अब्लाना फैनाय जायो आरो रुमावहाय रुमाव फैनानै बिदिनो एफा गोबाव गु रिंगानिफ्रायनो ब्रै रिंगासिम थानायाथ' गोबाव माने समना बिनि थाखायनो फैनानै मेंखायो माने फैनानैहाय बेफोरबायदिनो रेस्ट लानाय जायो। जै आरो रेस लानानै बिदिनो मालाबा गोसो जाबाथाय दसे ओंखारलांसिगोन बाहेराव बेबायदिनो साहा लोंनानै फैफिननानै बिजाबखौ नायफैनाय जायो आरो।
नोंथाङा बुंनाय बायदिनोथ' अ नोंथाङा बुंनाय बायदि बिनथ' आंनि लाइफआवबो बिदिनो दैलि क्लासाव थांनाय फैनाय औ। बेफोरजोंनो मानेखि माखासे गियानखो जों बुथुमना लानांगोन बिजाबनि गेजेरजोंसो जों माखासे गियान खौ मोननो हायो जेरै न'खराव जोंनो बिमा बिफाया नांगौ जोंनो नांगौखिनि गियानखौ होयो जेरै मानसिफोरखौ माबायदि रायज्लायनांगौ माबोरै सिबिनांगौ जों बेफोरल' गियानजों जों मानसिया दावगानो हाया नालाय आथिखालाव। सोलोंथाइजोंसो दावगानो हायो नालाय बिनिखायनो जोंखौ मानेखे जोंनि आइ बाबामोना जोंखौ गोजानाव दोनहरो फरायनो थिनहरो बेनिखायनो आं आंबो मानेखे आंनि दैलिक रुटिनखौ आं मोजाङै आं फल' खामो आरो। आरो जेरैबायदि आं डायरि लिरनानै मोजां मोनो बेहाय मानेखि आं डाइरि लिरनानै आं गावनि दैलिक लाइफखौ आं फोरमायनानै आं गावनो मोजां नाङो आरो।
अह अह दे होमबा नोंथां दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
अह जागोन दे औ दे नोंथां।